गोजोन मोना बेले नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। गोजोन मोनाबलि
गोजोन फुंबिलि
ओ मोनायाखै होनबा नों थिं
अह मोनायाखै सानानो दोङो
अ अ अ आससा आससा ओ बोथोरा गरम जोंनिथिंबो गरमानो जोबोर गरमानो दा मा खा मा बुंनो आरो बोथोरखो ओ
जों दिनै बोथोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै ना?
औ बोथोरनि सोमोन्दै औ बेनो जा बेनो मो मोजां जागोन सावरायनो थाखाय दालाय गरमना थान्दा अबेयावलाय
गरममोन नाथायबा औ
औ
टाइमाव बिराद दायो नै बिथिं फोथारथिं एसे ओंखारबोदों जेरावहाय जिरायदों ओ जोबोद खोलो खोलो बार फैदों
ओ बेबायदि बेलेगाव थानाया बेलेग नाथाय नाथाय औवा सुङाव थाब्ला औवासुंनि थान्दायानो बेलेग ओरैबायदि थान्दा जाखायो। औवाया माने माबानोल नङा जेनेबा बेरा होनायनि थाखायल नङा गोबां मानसिया बेरा होनाय न लु गोदोथ औवाखो न खुन्था होनाय बेफोरावसो बाहायोमोन न खुन्था होनाय मानला होनाय बेफ्राव बाहायोमोन। नाथाय बेफोरल नङा दायो जोङो औवानि औवानि मोजां आखुखौ जों नायनो मोनबोला नायनो थांब्ला ओ औवायाव ओरैबायदि दै औवा सिङाव था थाब्ला ओरैबायदि थान्दा जायो नों थाबोला ओरै थाबाय थानो लुबैयो बाराबो खोलो खोलो नाङो आरो लोगोसे औवा भुलुकानिफ्राय जोङो बै मेवा खोबो मोनजायो बेबो मोनसे ओंख्रि जाला ओंख्रि जायो बिनि थाखायनो बियो जोबोर मोजां आरो उम
औ सायहाल' लानो हाया जोंनो नांगौ जानायफोरखौ बानायना लानो हायो जेरै नोंथाङा बुंबाय ओ गोदोनि समाव औवाजों न बानायोमोन। दायो जोङो
औ
जों नुनो मोनो जेरैहाय संग्राय सान्द्रै खादा जेखाइ खब बानायनानै दिहुननो हायो रुवानि बिखुं बेखौबो
औ खदाल बिखु खदाल बिहुंफोरखौबो ना
जोङो मुलाम्फ मोननो हायो ।
उम
जोङो फाथां बारबो मोजां आरो मैगंनि थांफोरबो औवा जों जिहेथु जोंहा बोथोर लाना बोथोर आबादफोर मावो बे समावहाय औवानि बैसांफोर होनानै जोङो मैगंफोर गायनो हायो । जेले जेरै गिला जिंखा लाव बंगा ओ स हबाय बिमा बेफोर खौ केरेलाफोर बेफोर औहाय औवानि बैसाङाव मानला होनानै लाव खुमब्रा जोगोनारफोरखौ औवानि बैसाङाव ओ मानला होनानै फिथाइ थायहोनो हायो ।
फोराव बेरा होनोबो जोबोर मोजांना
औ
बा बारिफोरावबो मोजाङैनो बेरा होजायो औ जोङो माबा माहादो बारिफोर जोङो माब बारिफोर माबा मोनसे आबादफोर मावोला बेफोरावलाय जोंलाय माहाथो पाकानि वालनि एक्सपेनसिभ तारफोरनि बिबायदि होनो हाबाय आनो नाथाय जोंहा न'वाहानो वा थाखायोब्ला बे न'निआवनो बोरमा हाब नायनि मोसौ हाबनायनि बेरा होनो आरो मानसि हाबनायनि थाखै जेब्ला जोङो बेखोनो बे उवा-उवा थायो अब्लालाय जोङो बे औवाजोंनो जोङो बेराबो होनो हायो आरो बियो बिराद मोजां माने माना बुंनो औवा गैयाब्ला जोंनि बर' हारिया मा जागौमोन आं साननानै सानस'नो हालाय लायला माने फैसा बारा। थांगौमोन आरो नाथाय जोंहा बे थानायखाय गोबां सहाय जादों। फैसायानो बारा थाङा बे थानायखाय।
गोजां बोथोराव आरो जोङो औवानि माखासे गोरान फोर बनफोरखौ जोङो दि ननानै अरबो सायनो हायो।
ओ सायनो हायो उम। बेयो एकदोम माने बेले-बेलेग। बेलेग बेलेग बनफोरा थाब जोङा नाथाय औवायाबा सुनाय लोगो लोगो मोजां जोंलाङो आरो। थाब जोबो थेवब्लाबो बिनि बियो थाब जोङो आरो। बे बेलेग बन नों बन गोथांफोर होनानै अर सुब्लाबो नोङो जेब्ला औवा बन गोरानखौ नोङो होननानै सुयो अब्ला बियो एकदम ब्लाव ब्लाव जोंथारो आरो। मोजांथार औवा बना बिराद मोजांथार जोंनि थाखाय बिराद मोजांथार। उम
आरो जोङो बे दैज्लां बोथोरावहाय बिफां सिंफ्राव जिरायनानै जोङो थान्दाफोर लानो हायो जाय थ' गरम बोथोर नै गोबाङा बेबायदि पेनफोराव बा फेननि सिंफोराव थानानै बे बियो नाथाय
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
खोनादों
औ खोनादों नोंथां माने नोंथांनियाखौ मोजां खोनायाखै माथोखौ नांथा नांथा खोनाबाय थादों।
औ खोनाबाय।